हेल हेलौ हेलौ अ खोनादों दा? खोनादों हेलौ? हेर
खो-खोनादोंना हेलौ।
खोनायाखैलै नोंथां।
अ खोनादों नामा दासो?
खोनाबाय खोनाबाय।
अ दा दा जों मा टपिकनि सायाव सावरायनो बेखौ नोंथाङा बुंलाय।
औ खोनाबाय दा दासो।
अ। दा जों ओ बर'फोरनि जानाय लोंनाय नि सायाव सावरायसै ना मा होनो नोंथां?
अ दङो ओम दै औ औ जायो जायो सावराय जायो नोंथां।
बर'नि गाननाय जोमनाय। हेलौ
ओ जानाय लोंनायाव सावरायजायो नों
उसुबिदा गैयाना जेरावबो माने टपिकफ्रा
सावराय जायो।
अ दा नोंथांनि बादिब्ला माने नोंथाङा मा नोंथांनि बायदिबा जानाय लोंनायाव मा मा नांगौ बेखौ नोंथाङा एसे इसफ्रेस खालामना खोन्थादो हेलौ हेलौ
जानाय लोंनाय होनोबाथ औ खोनादो खोनादों।
देस
औ ओ जा बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनोबाथ' जोंनि आजौ आजैनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों बेयो जेन बरफोरनि जानाय हुद बेफोरो। थ' जोंनि आयं आबौ आबैमोन बिसोरनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो गोबां जुगनिफ्रायनो। दग बरनि जानाय लोंनाय होनोबाथ जेरै नोंथाङा मिथिखायो खारै नारजै सबाइजों सबाइ बिदि आरो ना। द बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनोबाथ' थ' आंनो थांनो इसे साम' साम'जों आरो हा सबाइदों जानायखौ नोंथांनिसे फोरमायना होनि आङो। द बि औ त' बिखौ जानो बिखौ ओंख्रि बानायनो थाखाय जानो थाखाय फासआवनो जोंनो सामुनि गोर सामुनि गोर गोनांथि जायो। ओ सामुखौ जोङो मोनसे फो दैयाव एबा दैसायाव एबाला दै बोहैनाय जायगायाव बेयावहाय सामुखौ नागिरहैयो ओ नागिरहैग्रोनानै ओमफ्राय जोङो बिखौ लाबो बिखौ। बिनिफ्राय दैसानिफ्राय दैनिफ्राय बा खनखांनानै जोङो लाबोयो लाबोनानै सानसे बा साननैनि थाखाय सोमनानै दोनो आरोना जोङो। दा बेखौ सोमनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजां हु फोयो जायफ्रा बेनि जे खिथु दोङो बेखौ जोङो दानानै दिनो आरो। आरो सोमबावो जोङो दसे जे आ ओ
औ।
आरो नि उनाव आव बेहा सामआ
औ औ औ खोनादों दे।
थाख गोन बायदि मोनसे थायोना
औ खोनादों औ।
बेखौ आं मोनथिला बेखौ जोङो एरख'यो आरो ना। बेखौ एरख'खांनानै आरो खोनसे मोजां सुबावो। बेनि उनाव सुनानैहाय बेनि उनाव सुनानैहाय आरो मा होनो सबाइखो जोङो सुनानै दो औ औ सबाइसि बेखौ मोजाङै सोमनानै बेखौ औ सुनानै रुयो आरो ना
अ
बेखौहाय ओमफ्रायो रुनानै नैहाय ओमफ्राय बि-बिखौ बोखाङो बोखांनानै ओमफ्रायो
अ अ दाखोनखौ बोखायो औ अम बेबादिनो स-ससिगोन। ओ।
उम।
सेरफ्राम सिगोन बिदिनो बेदर सेरो बिदिनो मस्ला मस्लि होसिगोन गोबां रोखोमनि ओमफ्राय बिदिनो जार दै हारि होसिगोन बेनि दै होआ माने बेयो मोन बेखो सेरनानै ओमफ्रायो। बे सबाइ रुनायखौ होसिगोन आरो ना बेयाव होनानै फ्राय ओमफ्राय बिखौ दा होनानै ओमफ्रायखौ गोदौसिगोन आरोना गोदौहोना नानै ओमफ्राय बिदिनो
खोनादों खोनादों।
गोदौनानै औ मोन मोनलांसै मोननाया ओमफ्राय बेखौनो जोङो जासै। गोन आरोना बिदिनो सबाय साम'जों सामुजों। मा होनो जानाय जायो आरो बेयावबो होनाय जायो। अ बा नोंथांमोनथिं बर
औ खोनादों खोनादों।
अ दा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांमोननिथिं माबायदि जायो माबायदि खालामो इदियै।
जोंनिखिजायबो माने ओ सामु अनला बेफोरबायदि नार्जि अमा बेफोरखौ जायो। नाफामफोरखौ बानायना जायो अनेक बिलोनि बिलोनिफ्राय लाबोनानै बा बबा दंग'निफ्राय बा बबा दैमानिफ्राय लाबोनानै बिदिनो ओ नाफोरखौ लाबोनानै जायो साम'फोरखौ लाबोनानै जायो। आरो बिनि गेजेरावनो आं मोनसेखौ बुंनोसै ओ ओ नाफाम नाफामखौ माबोरै बानायो नङा होमबा नाफामखौ माने ओ दैमा बा बिलोनिफ्राय जोङो नाफोरखौ हनानै लासिगोन। ओमफाय बिनि उनाव न'आव थांनानै बिनि उनाव न'आव आराम खि सायनानै बिगुरफोरखौ हनानै बा आरामसे सा-सानद्रि बा संग्रायाव फोरानबावबाय जेब्ला फोराननानै नाया देजाथाव बा गेस्रेम जाबाय बेखौ माने उवाल बा गाहेनाव देबाय ओमफाय नाफाम बानायनो थाखाय बे खौ देग्लिबाय आरो ना ओमफाय देग्लिनानै बिदिनो ओ बै नायाव माने थास' बिसं आरो बि दिनो माखासे ओ माबा माबि होबावो आरोना आं बेखौ एक्सुयेलि गोसोआव गैला माने बै नाफोरजों दे देग्लिफानानै होनाय जायो बिदिनो आनासर माबा माबि होनाय होलायो जोंनि साइडआव बिलाइ ओमफ्राय बिदिनो देग्लिबाय देग्लिखांनानै जेनेबा बेखौ ओ बहनबाय उवालनिफ्राय देग्लिनानै ओमफाय जेनेबा ओ नाफाम बानायनो थाखाय औवा हासुं बा बयामाव बानायनाय जायो। एक्सुलि गोदो गोदायथ' ओ माबायावसो बानायनाय जायो बांसिन दानो औवा हासुंफोरावसो ओमफाय दानि दिनावसो माने ओ ग्लासनि बा बबा प्लास्टिकनि माबा बानायनाय जायो। ओमफ्राय बेखौ देग्लिखांनानै ओमफ्राय हासुङाव सोबाय आरोना हासुङाव सोनानै ओमफ्राय बिदिनो मा होनो हासुङाव नारसो नारसो सोयो माने बिदि खंख्ला सोआ आरोना माने नारसो नारसो सोयो नारसो नारसो सोखांनानै ओमफ्राय बिदिनो ओ लाइ बिलाइ बा माबा मोनसे बुस्थुसो खाथ'बो आरो ना
औ
खोनाबाय खाथ'बो खाथ' बिदिनो माने बै ओ औवा हासुंनि बै मोखाङाव खाथबनाय मोखाङाव
औ
माने बेयाव नारजो खारदै नङाब्ला हाथ'फ्ला होनाय जायो माने हाथ'फ्लायानो खारदै जाहैबाय माने बुस्थुआ
औ
सरबाथाय बि माने हाथ'फ्लायानो खारदै ओंखारोना ओमफाय बे खौ माने बै गुदुङाव लिरथिनाय जायो आरो ना
औ
ओमफाय बेखौ लिरथेनायनि गुबै जाहोना माने बे खारदैयाव माने गोबाब नालाय बेयाव जेबो माने एम फौ एनला हाबनो हाया बा ओ जेबो माने थाम्फैफोरा माने बानो हायिनि थाखाय बे बुस्थुखौ होथेनाय जायो आरोना बै गुदुंखौ आरामनो ओमफ्राय बिब्दिनो ओ जोंनि उसुं सिं नङाब्ला माने सालफ्रा सिं आराम गुसु जायगाफ्राव माने नाफामखौ दोननाय जायो आरो ना माने गुसु जायगायावसो माने नाफामफ्रा मोजां जायो ओमफ्राय बिदि गथ- बा माबा मोनसे ओ बिदि बांद्राय गरमद्रायाव दोनोब्ला मानो होनबा बे नाफामफ्रा गारजि जानो हागौ माने गरमजों बुस्थुआनो गेस जानो हागौ बा बियो माबा मोनसे ओ दैबो गनो हागौ आरो ना बियो माने गरमनि गेजेर गेजेरजों बेखायनो माने नाफामखौ एसे जोथोनै लानाय जायो माने गुसु जायगा बा ओ निजोम जायगाफोराव दोननाय जायो
औ
दा जोंनि साइडआव बिदि बानायनाय जायो आरो ना ओमफ्राय बेखौ गोबाव सम थिनानैबो जानो हाबाय बाय आरो बेखो ओ ब्रै बा दान नङाबा थाम दान आंनि गेजेराव बेखौ मोनसे जानो हाबाय मानो होनबा बेयो अलरेडि संखाबाय नालाय दा जोंखि बेखिनियानो बेबायदि रोखोमै बानायनाय जायो नाफामनि बेलायाव ओमफ्राय ओरैनोथ' बर'फ्रा गोबां बिथिङावनो जानाय लोंनायफ्राव बिराद माबाथार माने रायकुस होननानै मिथिनाय जायो जेखौ मैखौनो जालाबायो नङा होमबा साम' खांख्राइ बिदिनो नाफोर दैमाफोराव थांलाबायनानै जिखुनु जाथावना बसथु जालाबायो
औ नंगौ
दा बर'फोरनि गेजेराव जानाय लोंनाय होनबाथ' बेफोरनोसै नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
गय जानाय लोंनायफ्रा ओमफ्राय ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला बिराद बर'फोरा गोबां मा होनो जानाय लोंनायनि बेलायाव बिराद दङ दंनायालाय खिन्थु माने माखासेखौ बर'फ्रा दा बावगलांनो हमबाय जानाय लोंनायफोरखौ दानि जेनेरेसनाव माने गोदोनिखौ बावगारलांनो हमबाय गोदो खारदै जायोमोन खिन्थु दाथ' खारदै जाला नङा होमबा जास्ट जों थावखौसो जायो गोदो आरो बाय ओ बहाबा ओंख्रिफोराव माबाबा सबाय ओंख्रि माबाफोराव सब खारदै जाजोबो बांसिनानो जोंनि बर'नि गेजेराव खारदै जानायखौ बिराद खमायलांबाय आरो दाथ' मा होनबावनो नङा होमबा सान्ति सुख गोदान गोदान बुस्थु दिहुननायखौसो बयबो लुबैसै जासै तह बिदिब्ला समाबो जाबाय नेक्स्ट फोराव लोगो मोनलायसिगोन दे
औ जागोन नोंथां दे होमबा औ गोजोनथों